खोना दों नोंथां ओ खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथां नोंथांनियाव दान्दिसे सम मोन गोन नामा?
औ नोंथां मोनगोन ओ नोंथाङा ओ नोंथांजों आङो दा जोङो बर'फोरा जेन'बा बर' सुबुंफोरा मा मा फिसिनानै न'खरखौ सोलिलाङो नोंथांजों ए सो सावारायनो
अह, औ नोंथां फोरमायजागोन। पासथावनो जेनितार ट्राइबेल नालाय बेन पास्टावनो खिसुमान अ-अमा लाग्रोयो। अमा, दाउ, बोरमा। बोरमा, मोसौ बेफोरबादिनो बायदि रखम बायदि गिब जिब जुनार दोङो दोंजोयो दङदां दंङ नालाय। बेफोरबायदिनो ओनसोलाव जोंनियाव टायप ट्राइबेल संगआ बायरायाव अमा फिसियो, बोरमा फिसियो, दाउ फिसियो। बोरमा दाउफोरखोबो किसुमान हाथाइनिफ्रायबो बायो अमाफोरखोबो किसुमान न'वावनो फिसानिफ्राय फेदेरना आरो फिसा फिसा खुङो। फिसा फिसा बानायो।
औ औ नंगौ ओ नोंथां ओ औ दा आं नोंथांनियाव बुंनो सानदों ओ जोंनि बर' सुबुंफोरा बिदिनो दा ओ गोबाङानोथ' साख्रि मोनजोबा नालाय। बेनिखायनो ओ जोङो बर'फोरा बिदिनो न'आवनो दाउ, अमा बोरमा, मोसौ फिसिनानै ओ बिदिनो रां फालां बेयावबो जोङो ओ जोबोद मदद मोनो आरो। अह।
औ नोथां।
नोंथांमोननिथिंजाय ओ मा मा दाउ अमा फिना फिसियो नोंथाङा एसे बुंनो हागोनना नों
औ दाउ मानथाय बिखय अ-अमा दं ओमफाय बोरमा दं मोसौ दं ओमफ्राय न'नि दाउ दं
ओ बे नोंथाङा बे अमाफोरखौ मा मा आदार होनानै फिसिनाय जायो?
औ औ औ जोंनि दानाफोरा फार्स्टावनो न'आवनो थयारि खालामनाय माइरं मा माइनि ओमफाय हाथायफोरनि दाना सापर
ओ जोङो अमानि अमानि आदार होनना बुङोब्लाथाय ओ जोङो सानफ्रोमबोथ' जोङो गुन्दै खौ मोनबाय थाया नङा होनबानो था बिदिनो जोङो न'आवनो न'आवनो थास' जेन'बा हाग्रानि थास' हाना लाबोयो बिदिनो मैगंफोरनि बिगुरफोरखौ जोङो रुनानै अमानो होनो हायो आरो आरो जोङो बिदिनो ओ ओ जेनेबा सालानि माइरंफोरखौ जोङो रुनानै ओंखाम बायदि अमानो होनो हायो आरो बिदिनो गुन्दैफोरजों एसे एसे लगायनानै आरो हाथायनिफ्राय बाजारफोरनिफ्राय लाबो जोङो सापर बि बेबायदिखौ जोङो बायनानै लाबोनानै होनो हायो आरो औ ओ
औ अ दा बिदिनो बुंनो थाङोब्ला ओ बोरमा बोरमा फिसिनोब्लाबो जों जोबोद खहस नङा होमबा जोंथ' बोरमाखौ औ बोरमा खौ हेगारना दोननोबो हायो आरो बि दिनो दोनदाल हैनो एसे सोर लानोबो हायो बिनि थाखाय जोङो जेबो ओ आदार बायनो गोनां जाया बोरमानि थाखाय बोरमायाथ' बिदिनो मिथिंगायारि मिथिंगायारिनि ओ जेन'बा हाग्रा बेफोरखौनो जानानै बिसोरो थांनानै दे थायो आर देरो औ बिदिनो मोस सौ बोरमा एखे आरो बिदिनो मिथिंगायारि ओ हाग्राफोर खौनो जानानै बिस सोरो देरनाय जायो आरो औ ओ औ
औ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां दे दाउफोरखौबो नोंथां माबायदि थयारि खालामनाय जायो बेफोरो बेफोरबायदियानो ना बेलेग एसे
औ नोंथां दाउफोरखौथ' जोङो बिदिनो दाउफोरखौ जोङो बुरजा खम लानायनि खोथा बिदिनो दाउ बुरजा जेन'बा फार्म खालामदोंबा जोंङो बेखौ जोबोद जोथोन लानांगोन आरो आदार बायनांगोन आरो औ बिदिनो न'आव फिसिनाय दाउ फोरखौथ' जोङो ओरै बारा जोथोन लानाय जाया बिदिनो न'नि ओंखाम खालाय गारनाय एबा हाग्रायाव बिदिनो एम्फौ एनला नागिरनानै बिसोरो गावनो जानानै थांना थायो आरो बिदिनो जोङो दाउ फिसा जाबोलाथाय जोङो दाउ फिसानो इंखुर बो होनाय जायो आरो औ बिदिनो दाउ फार्म बानायब्लाथाय जोङो मुलि बायनो गोनां जायो बिदिनो दाउफोरखौ जोबोद जोथोन जोथोन लानो गोनां जायो बिदिनो दाउफोरनि थाखाय खथा बा बानायनांगौ जायो आरो जों मोब्लिबफोरखौ लाइनफोरखौ बोनानै बिदिनो स्रां होनो गोनां जायो। नाथाय जोंङो दाउखौ जोङो न न'आवनो जेनेबा मासे मानै फिसियोब्लाथाय जोङो जेबो बे फोरबायदि एख' जोथोन लानांगौ जाया आरो। बिसोरो बिदिनो जानला मोनलायै देरलांनाय जायो आरो औ बिदिनो आरो
नोंथाङा आरो मोन से बाथ्रा सावराय जाबावगोन नामा? हांसोनि बिखय माबायदि लालन पालन खामो बेनि थाखाय फोरमायजागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हांसोखौ हांसोखौ जोङो हांसोनाबो बिदिनो एखे रोखोमैनो दाउ बायदियानो बिदिनो हांसोनोबो आदार होनो गोनां जायो। अ जेन'बा बे हां सोनि थाखाय जोङो नांथार जोंनो मोन गोन जायखौ ख ख्रि एबा दंग'फोर नांथारगोन जोंनो। हांसो फार्म खालामनोबा बे हांसोआथ' दै नङाबा थानो हाया नालाय बारा बेनिखायनो जोंनो फुख्रि नांगोन बे फुख्रियाव बिसोरो जि एम फौ एनला, एमबु, खानस्रि बेफोर बाय दि ना फिसा मासे मानै खौनो जानानै थायो आरो। आरो बेजों लोगोसे जोङो आदारखौबो होनो होनांगौ जायो आरो बे आदारखौ मा मा होयो होनब्लाथाय बिदिनो गुन्दै फोरबो लगायनानै ओंखामजों होसार होनो हायो आरो। आरो फोरबो दं आरो जायखौ जों बायनानै मोनबोयो औ बिदिनो हांसोखौ फिसिनाय जायो आरो।
नोंथां आरो मोनसे बाथ्रा फोरमाय जाबावगोन नामा हांसोआ मा मा मानि माबा दं? थार माने मा मानि गोदोर फिसा सिना हांसो माबा हांसो बेबायदि रोखोम बाबायदि?
औ औ नोंथां ओ हांसोयाथ औ हांसोयाथ गोबां जाथनि दङ नङा होमबा नोंथां बिदिनो हांसो सिना
सिलारि हांसो दं बेफोरबायदिनो सेम नामा बेफोरबायदि देना आदार नांगो
नोंथां आंथ दा हांसो आंथ दा हांसो फिसिनो मोनफेराखै नालाय आं बेफोरखौ ओ माबायदिहाय फियो आं बेफोरखौ दा मिथिथया आरो नोंथां फिनो मिथिया आरो नों फोरमायनाय जाबाय आरो मोसौ आरो मोख सौ फिसिनायखौ होननो थाङोब्लाथाय आ मोसौ फि मोसौ फिसिनायाबो बिदिनो बोरमा बायदिनो बिसोरो गांसोफोरखौनो जानानै थायो नालाय जोङो हैनाय लाबोनाय बेफोर दोस्लायनाय बेनि ओ सायावसो सोनारो। बिदिनो मोसौ ओ मो सौया फिसा जाबोला थाय जोङो गाइखेर मोनो बे मोसौनिफाय जोङो बे गाइखेर खौनो जोङो साहाबो लोङो बिदिनो गोथार गो-गोथार फोर माबा ओ खर्मफोरावबो जोङो गाइखेरखौ बाहायनो हायो। ओ आरो बि बिदिनो गाइखेर दाखा बानायनो हायो पनिर बानायनो हायो। बेजोंनो गल्ला बानायनो हायो गोबां बुस्थु बानायनो हायो आरो। जों गाय खेरजोंनो औ ओ। नोंथाङा नोंथाङा मोसौखौ माबोरैहाय नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनबा फिसिनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोनना नोंथां?
बेफोरबायदिनो नोंथां होन्नाय मथे बायदियानो जेनबा मोसौफोरखौबो दो दंफां लाइफांनिबो दाना ओ दंफां लाइफांबो हाननाय जायो किसुमान आरो गांखोबो हायो दुब्लि फोराव फोथारफोरावबो बेफोरबायदिनो दुब्लिफोराव गांखो बो हानानै दानाबो होजायो मोसौ फोरनो। ओमफाय गांखो गां खो लेवा माबा माबिफोराबो हाना होजायो। बेफोरबायदिनो उम औ नोंथां। बेफोरबायदियानो जों जेनखा फालियो बेफोरबायदिनो मोसौ गांखो दाना फोरबो होजायो बेफोरबायदियानो सेम। नोंथांफोरनिखैबो मैगं थाइगंनिबो ओ नोंथांमोनखैबो मैगं थाइगंफोर माबा बिदिफोर गायो मा मा बायदिफोर आबाद मावो मा खेथि खेथि खिथिनिफोरखौ फोरोंमाय जागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन ओ जोंङो दा ओ आबादनि बागै होनोब्ला थ जोंङो गोबां मैगं माइगंनि एबा दा माइ दैज्लां बोथोरनि माइ गायनायनि बिदि माबा आबाद मावनो हायो आरो बिदिनो मैगं थाइगं बुंनो थाङोबथाय जोंङो दा पथल जिंखा ओ लेस्रा भिन्दि आरो जोगोनार जिंखा बेफोरबायदि खौनो जोंङो आबाद मावनाय जायो आरो
औ
औ बिबार बेबायदि आबाद मावनानैनो जोंङो बे बेफार फालांगिबो खालाम खालामनाय जायो बेफार फालांगि खालामनानै जोंङो गावबा गाव नखरफोरखौ सालायलांनो हायो आरो बे गोबां सुबुंआ बिदिनो ओ ओरैनो थायो नामा हाय बिदिनो हाफोराबो ओरैनो थागारनाय जायो बे बेफोरखौ नुनानैनो गोबां समङानो खामानि बिदि आबाद मावनायखौ लायो आरो अ आरो औ आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो जोबोद मुलाम्फा जायो मानो होनोब्ला जोङो बे दाउ अमा फि सिनानैनो जोङो जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो। खा खायफा नखर बोरै ओ रावबो जेन'बा साख्रि मावनाय मानसि थाया नालाय बेनिखायनो जोङो मा से मानैब्लाबो फिसिनानै ओ जि एसे नांब्रब गौ जायो अब्ला जों बे खौ बाजारफोराव लांनानै फानहैनानै जोङो गावनि नांगौ आन्था ओ रां फोरखौ जों मोनबोनाय जायो आरो बे जोंनो जोङो जेनेबा न'खरफोराव माइरं दालि संख्रि थाव गैयाबाबो बिफोरजोंनो जोङो फाननानै
औ औ ओ अ ओ नोंथांमोनखि मोनसे फोरमायजागोनना नोंथां ओ ना जेब्ला नाफोरखौ माबारैफोरदि फिसिनाय जायो माबायदि फिसारि दं ना माबायदि लालन फालन खालामनाय जायो नानि बिखयफोर एसे फोरमायजागोन ना?
ओ नोंथां ओ नाखोथ' औ ना फिनो थाखायथ' जोङो ओ फख्रि नांङोन। फुख्रि गैयाब्ला जों ना फिसिनो हाया मानो होनोब्ला दैमाफोराव थ' फिसिनो हाखाया मालाबाबो। ओ बिदिनो फख्रि नांगोन जोंनो फार्स तावनो बिनि उनाव जोङो नाखौ ना फिसा फिसा बायना लाबनानै जोङो बेखौ फुख्रियाव हेगारनो नांगोन। बिनि उनावहाय जोङो स' ओ बे नाखौ जोङो आदार होबाय थानांगोन आरो खायफा खायफा बिदिनो मुलेैफोर फोरबो होयो बिदिनो ओ ना देरनायनि थाखाय।
औ, हो नों उम, उम नोंथां ना फिसाखौ बायोना ना न'आवनो टयारि खामो नोंथाङा एसे फोरमायनो होनो हागोन नामा?
औ ना फिसाखौथ' ना फिसाखौ ना फिसाखौ फासटावनो नो थाखाय जोङो बायग्रोनसनांगोन उनावसो बे नाया गोदोर जाहोलांबा बेनि ओंखायनो फिसाखौ जों मोननाय जायो आरो बिदिब्ला नोंथां
आदार होनो थाखाय उम न'निफ्राय थयारि खामोना बेलेगनिफराय बायो आदारनि दाना हो होयोना न'फोरावनो?
आ बिलया सम जना होन आरो आदारखौ जोङो न'आव मोननाय जाया बिदिनो बाजारफोरनिफ्राय दखानफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनानैसो होनांगौ जायो बिदिब्ला नों नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'जानोसै नामा औ दे।